नोंथां
औ मोजाङै खोनादोंना
औ मोजाङै खोनादों नोंथां
अ ओमफ्राय मानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन ना जों
अ नोंथां जेखिजाया लाजागोन दे बैसागुबो बैसागोनि सायाव बेबो सावरायजागोन जोङो नङाब्ला आबाद औ
ओरैनो जों जेरै रायलायो बेबायदि रायलायबाय थाबानो जायो नामा
औ औ रायलायजायो नोंथां
उम बे सासेयानो गोबाव रायजलायबा एसे गाज्रि खोनायोलैना।
औ औ
ओरैनोथ बैसागुनि बागै सावरायोब्ला जोंनिया बैसागुआ सैथ्र मासनि जोबथा दाननिफ्रायनो सोलियो जेरै बेवहाय जेनेबा जोंनिया सैथ्र मासनि जोबथा सानावहाय माने गोखा गो खै जाग्रोयो आरोखि फार्स्टावहाय बेबायदिनो गामिआ फिसाय नालाय जेनेबा ग्रुप ग्रुप जानानै नोंसिनिजों बेबायदि जायोना जाया गोखा गोखैखौहाय?
औ औ जोंनिथिं जायबो बिदिनो ओ जायो जानाया जेनेबा बैसागोनि जेनेबा इ मा होनो ओ जेनेबा मोसौनि सानखालि जेन बा सैथो दाननि ओ जेनेबा बिदिनो गोखा गोखै खांथिंनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय जि मोनो बिदिनो जानाय जायो आरो।
उम ओरै माने जोंनिजोंहाय बे सैथ्र मासनि जोबथायाव जायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बबबा बबबा गामियावहाय आं मिथिनायाव आरोखि बिदिनो बैसागुनि जेनेबा बैसागु जायै जायै जेब्लानाखि सातदिन जेनेबा स्निथि बैसागु जोबनायावसो जायो होननानै बुंनाय ओरैनो मिथिदों आरोखि ओंखायनो आं नोंना हाय सोंहरदों। उम।
जेनेबा आलदाबो जानो हानाय माने ओ बेलेक बेलेग जायो नालाय गामि लानाय गामि बिदिनो बेलेग बेलेगबो जानो हानाय औ।
ओरैनो गोखा गोखैखौ मा मा गोखा गोखैखौ जायो जेनेबा नोंसिनिजोंहाय?
गोखा गोखै होननानै बुङोब्लाथ जोंना ओ जिबाय दि ओ जेनेबा गोखाथ जोंहा बिदिनो मा होनो जेनेबा फिथाइ सामथाययावबो थाहैबाय बिदिनो ओ जेनेबा ओ निम बिलाइ बिदि दिनो ओ मोखोना बिलाइ बिदिनो बाहाय एसे एसे बिदिनो हाग्रानिफाय जि बुस्थु माने गोखा बिदिनो बेफोरखौ लाबोनानै जानाय जायो आरो।
औ औ। ओरैनोथ' बे दिनावनोमोन नामाथाय ओ मोसौ थुखैनाय जे दंमोन। बे मोसौ थुखैनायखौलाय नोंसिनिजों थुखैना थुखैया दा?
औ जोंनिथिंबो थुखैयो थुखैनायालाय जोंथि थिंबो ओ जेनेबा ओ मोसौनि बैसागो खालि थुखैनाय जायो आरोना बिसोरखौ ओ जेनेबा बिदिनो ओ ओ थारा डिगि गुथि दि बिदिनो लाव फान्थाव लानानैहाय जोङो बेसोरखौ माने थुखैनाय जायो आरो। जेनबा हाथिनि जेनबा फुख्रियानो जा जेनेबा दैमा दैसा दङब्ला हाथिफोराव मा बियावबो होना लांनानै जों थुखैना है नायखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम
थिंजाय औ।
दिग्लिथि दालाय होनो नामा?
औ औ।
आं माने जोंनिजोंहाय बेबायदिया गैला नालाय बांद्राय मिथिया आरोखि। जेरैनो जेनेबा मानसिफोरनि खुगा खुगा बा बिजाबफोरनिफ्राय मोनबोनाय हिसाबै मिनथियो आरोखि।
औ जोंनिथिंजाय दाबो सोलियो सोलिनायालाय।
उम ओमफ्राय गोखा गोखैबाथ' नोङो ओ
औ बुंलाय।
ओरैनो गोखा गोखैबाथ' जोंनिजोंहाय बिदिनो रायदों बिजौ बिदिनो मा होनो खारौ खान्दाय बिजौ सजिना सजिनाखौबो मोनो नालाय बे समावनो
औ औ
खोनादोंना
औ खोनादों
बेफोरखौहाय बिदिनो बेदरबो सिथारखाबाय नालाय बेदरजोंहाय खाजि संनानै जायो आरोखि बेवहाय ओमफ्राय मोसौ थुखैनाय आरिनाय इसेबां गैया गैनाया थेवबाबो एसे एसे मोसौखौहाय माने जों बर'फोरा माने आबाद गाहाय हारि होननानै बुंजायो नालाय दा आबाद गाहाय हारि होमबा जों मोसौजोंनो हालबो एवोमोन नालाय दा मोसौखौ जों एखेबारे गोनांथि साननानै जों माने बे बेखौनो सिबियो आरोखि नङा होमबा
औ औ बिदिनो
उम
जेनबा जों माने
उम ओमफ्रायथ' ओरैनो बैसागुनि एक थारिक खालि बिदिनो सोरबा सोरबा आंथ' सिगां नुवाखैमोन दा सोरबा सोरबा मा ना बिबार बा रायदों बिलाइ बेबायदिबो खानानै लानाय आरिनाय बे बेबायदि नुसै आरोखि आरो खि दा नोंसिनिजों बेबायदि दंना गैया
जोंनिथिंजाय आङो माने माने दासान्दि नुफनाय जायाखैनाा जोंनिथिंजाय बिदि
ओ ओम ओरैनोथ' एक थारिख जेब्लानाखि खि बैसाग मासनि एक थारिख जायो होमबा जोंना गामियावहाय आहुथि सावो आरोखि गामियैनो बेनिफ्राय गावजों गाव सनमान लालायबाय गेदेरफोरा उनदैफोरनो बोर सारस्रिनाय बा उनदैफ्रा गेदेरफोरखौ मान होनाय बेबायदि
औ
नोंसिनिजों बेबायदि जायोना जाया?
जोंनिथिंजायथ' माने जोंहा माने जेनबा जुदि बाथौ जोंना जोंबा जोंना बाथौ धोरोमनि नालाय जोङो जेनेबा जोंहा माने बाथौ थानसालियाव माने जोंबो बिदिनो बैसागोनि फार्स्ट जेनेबा गिबि सानखालि माने जोंबो बिदिनो ओ न'नि बाथौआवहा माने आरो दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो खाला लगाय आरो जोंबो जेनेबा जोंनि बर'फोरनिनो बैसागो नालाय जे बे जोंनि आंगोथार नालाय बिदिनो जोङो बे सानखालि माने गासैबो न'नि मानसिफोरा माने दुगैस्रां लोबस्रां न'नि बाथौयाव माने खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो
ओम आर'ज गाबबाय ओरैनो रायजोयैनो ओम ओरैनो रायजोयैनो आर'ज गाबनाय बेबायदि दि दंना गैया?
औ दङ रायजोयावबो गाबो गिबियावनो
ओम
ओम हो खोनादोंना?
ओम खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां